हेल' नोंथां।
औ नों
औ नोंथाङा खोनादोंना?
नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि बागै सावरायनो हरदोंमोन नोंथां। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना औ बिदिब्ला नोंथां नोंसोरनि न'खर एबा नोंसोरनि गामियाव अनला ओंख्रिखौ माबायदियै संनानै जायो एबा मा मा मैगं थाइगंजों जाजायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ।
बर'फोरनि मोनसे गोथाव एबा खहाबथावना। नङा होमबा बुहुमनि मादावनो जोङो गुबै मैगं होननानै अनला खारैखौ मिथिनाय जायो। जों गुबुन गुबुन फोरबोफोरावबो एबा हाबाफोरावबो जों बाहायनाय नङा होमबा जोङो बेखौ गासै मैगं जोङो होदाना जाजायो ओरैनो अनला खारै गोजाबो जों जाजायो जोङो बे अमा एबा दाउ एबा ना एबा जों गुबुन जोङो ना बेदर नङाबाबो जों गुबुन खबथावना ओंख्रि होदेरना जानो हायो जेरै जोङो गाम्बारि बिबार एबा जोङो से सेवालि बिबार बासिगि बिबार खायला फिथाइ जोङो गुबुन गुबुन होनानै जोङो जाजायो जों मिखबो जानायखौ नुनो मोनो खारै एबा मिखि जोङो अनला खारैखौ जोङो बिदि जोङो सोमना दोननांगौ। माइरंखौ दसे सम बेखौ अनला खारै संनो थाखाय सोमनानै जोङो मोन सोमनानै जेब्ला बियो रुयो अब्ला बेखौ जोङो मोनसे आइजेंआव दिखांनानै जोङो एबा लेखाफोराव जोङो दै सरद होनांगौ बेखौ जोङो उलार एबा दिंखियाव देनायखौ जों नुनो मोनो जेब्ला बियो गुन्दै अन महर जायो अब्ला बेखौ मोजाङै मोनसे आइजेंआव जोङो दानाय ज दाबोराव ल बेखौ जोंङो दै सारायाव जों दै अब्ला गोदौ अब्ला जोङो आखाइजों बे अनला, जोङो अन गुन्दैखौ जोङो सास्रि सास्रि होनाय जायो नङा होमबा नोंथां जोङो खेब खबसेनो बेखौ होखायोबा जोङो गथा लाथो लाथो खानानै बियो ओ उम सेख्रा सेख्रि जायो नङा, होनबा नोंथां बेखायनो जोङो बेखौ साबसे साबसेन होनानै जोङो एरना होनांगौ, सिङाव जोङो बियो लाथा खायो ओ जोङो जेब्ला बियो, ओ मोननाय महर लायो अब्ला जोङो खारै रिसिखौ बेवहाय होनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां,
जोङो ओ ना एबा बेदरफोर एवफ्रामनायखौ जोङो, मोजाङै एवफ्रानना लानानै बे गोदौनानै मोननोसो समाव जोङो होसननाय जायो। बेखौ मोनजासिम संनानै जोङो फालौ संख्रि बिदिनो जाम, ब्रा बिदिनो जोङो गंगार दुन्दिया दुन्दिया बिदिनो हाइजें बिलाइ, खौ जोङो होनायखौ नुनो मोनो ओ बेखौ जोङो मोनजासिम संनानै जोबोर गोथाव, ओ बेनि अनगायैबो जोङो ओ। हाबायावबो जोङो आथासुनियावबो जोङो ओ मा बे अनला ओंख्रिखौ बाहायनाय जायो नोंथां जोंनो अनला ओंख्रि नांथारगौ बे हाबा बिबाफोराव, ओ जोंनो बिनि, ओ आगोलहाय जोङो हाथासुनि खुरनाय समावसो जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो, ओ बेवहायल' जोङो नेमखिनिखौ ओ बर' गोदान, एबा जोंनो बर' गोदाननि लोगोरिनो होनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो, गेदेर हाबा बिबाफोरावबोजोङो ओ बर'नि, उम हाबाफोराव जोङो बिदि अनला ओंख्रिखौनो गासैनोबो जोङो, रानना होनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां,
नंगौ नंगौ नोंथां,
आथिखालनि मुगायावजोंनि ओ खाथि खाला थानाय गुबुन ओ जाथि एबा हारि, फोरावबो जोंनि अनला ओंख्रिखौ ओ जानो सोलोंग्रा जालांबाय जोङो न'फा नै, खौ जोङो गोबां नुनो मोनो,
औ नंगौ रं
बिदिनो जोङो ओ अनला ओंख्रिखौ गोबां बर'फोरा बर' आइजो, फोर गोबां गोथाव गोथाव संनो रोंगो आगोलनिफ्रायनो नोंथांनि, ओ जागा एमबा ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माजों मोजां जायो नोंथाङा बुंफोरथिना होदो,
औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि एब ओनसोल अनला ओंख्रिखौ गोबां रोखोमनि जायो आरो नोंथां जोंनिया बिदिनो अनला ओंख्रिखौ दावजोंबो, जाजायो बिदिनो खायफाया बिदिनो ना गोथांफोरदोंबो जाजायो ना गोथांदों बे मेखि सङो, बे अनला ओंख्रियाव मेखि संनो थाखाय जोंङो खारैनि गोनांथि गैया बेयाव जोङो थाइगिरफोर होनानैबो संना जाजायो थाइगिर मोखि बिदि बेखौनो थायोओ अनला मोखि होननानै बुङो आरो मिखि होनायखौनो थिग बेबायदिनो जोङो जाय मुलाखौ जोङो बिदिनो ओ जेनेबा एसे बोरायबाय एबा एसे राबा मुलाखौ जोङो, बिदिनो ओ सिथा सि जेनेबा हानानै, जों बेखौ सानदुंवाव फोरानना दोनो बेनि उनावनो जोङो बेखौ उनाव जोङो अनला खारैदो जानो होन्नानै मुलाखो खि बानायना दोनो आरो नोंथां, जों अनला ओंख्रिखौ मुलागुथिजोंबो जायो थिग बेबायदिनो जों लाइ फाख्रिजोंबो जायो नङा होनबा,
खायसेया अनला ओंख्रि सबाय बिदि लगायना जायो ओ खायसेया ओ बि बिदिनो अनला ओंख्रिफोरखौ आलुजोंफोरखौबो जायो आरो खायसेया बिदियो, बासिगि बिबार आरो खायसे बिदिनो बे मोदुलफुर बिबारफोरदोंबो जायो आरो नोंथां,
औ नंगौ
औ थिक बेबायदिनो बुंनो, थाङोब्ला जोंनि गामियाव गोदोनिफ्रायनो नेम दोङो आरो बेफोरखौ अनला ओंख्रिखौ माने बिदिनो मोननैसो फोरबोआव ओ संथारनांगौ एबा, होथारनांगौ बिदि नेमखान्थि दङ आरो थिग बेबायनो जोंनि बर' बिदि नेम दोङो जे जा हाबायाव जोङो हाथा खुरनाय जायो नङा होमबा बे हाथा खुरनायाव जोंहा खैना गोदान एबा हिनजाव गोदानखौ बिब्दिनो जोंनिया अनला ओंख्रिजों दाव बेदर संनो होनाय नेमा दंखायो आरो नोंथां बेखौ माने जोङो बिदिनो रायजोनि एबा जोंनिबा हौवा गोदान एबा
औ औ औ हेल' नोंथां खोनादों ना?